अ औ
नोंथाङा खोनादों ना औ नोंथाङा
औ औ
औ औ ओ बिदिब्ला नोंथांजों नैबे समाव ओ बर'फोरनि ना हमनाय आदब खान्थिनि बागै ओ बाथ्रा सावरायनो हागोन नामा
औ हागोन हागोन
ओ औ औ बिदिब्ला ओ जों बे आयदानि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायनोसै
औ औ
ओ गिबियावनो आं बे आयदानि सायाव फंनैसो ओ बाथ्रा बुंसलिबनानै होनो आवगायदों
औ
ओ बर'फोरा ओ गुबैयै ओ मिथिंगा मोजां मोनग्रा आरो मि मिथिंगाजों- खाथि सोमोन्दो ओ लानानै जिउ खुंनो मोजां मोनग्रा मोनसे ओ हारि
औ
बे बर' हारिया ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदिसिना थादेरसा ओ बिफां लाइफां बिफांखौनो होन जिब जुनारखौनो होन ओ बेफोरबायदिनो मिथिंगानि बायदि थादेरसाफोरखौ ओ गावनि जिउ खुंनायाव बाहायबोदों ओरो आरो बेबादिनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि थादेरसाफोरनि ओ जाग्रा मुवाफोरखौबो गावसोरनि गावनि आदार महरै बाहायबोगासिनो दङ जाय आ फोरनि गेजेराव ना ना जानाय हुद हुदायाबो बा नायाबो बर'फोरनि मोनसे आदार होननानै जों बुंजायो
अ
ओ बर'फोरा बे नाखौ ओ दैमा सेराव बा दैमा बा बबेबा बिलो बबेबा फु फुख्रिफोराव ओ हमनानै ओ गावसोरनि न' फारसे लाबोयो आरो गावसोर सोरनि बर'नि दोरोङारि जे संनाय खावनाय बा बर'फोरनि दोरोङारि संनाय खान्थिनि गेजेरजों संनानै जानायखौ जों नुयो
औ औ
ओ बर'फोरा बे नाखौ ओ दैमा सेराव बिलो सेराव आ गाव सोरनि ना हमनायनि बायदि आदब खायदाफोरनि गेजेरजों हमनायखौ जों नुयो ओ जिरै ओ ओ सेन सानाय बा जेखाइजों ना गुरनाय बा दैमा बेफोरखौ थेबथानानै ओ ना सारनानै नाखौ हमनाय बे फोरबादि बायदि ओ ओ हुदा बा बायदि आदबनि गेजेरजों नाखौ अ हमनायखौ जों नुनो मोनो
औ औ
ओ बिब्दिब्ला नैबे समाव ओ आं नोंथांखौ बे बर'फोरनि ओ ना हमनाय आदब खायदानि बागैनो मोनसे सोंथि ओ सोंनो लुबैदों
औ
ओ बर'फोरनि जि ओ ना हमनाय आदब खायदा बेवहाय बाहायनाय ओ औवाजों बानायनाय माखासे ना हमनायनि ओ आइजें आइला बा ओ जन्थ्रफोरनि ओ बा थ्रा बा मुं बुंनो हागोन नामा फंनैसो
औ औ बर'फ्रा गावसिनि जिउ खुंनायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ आबाद मावनायजों लोगोसे ना हमनाय ना हमनानै ना हमनायखौबो गावसोर जिउ खुंनायनि मोनसे राहा महरै सोरजिनानै लाबोदों
औ औ
जोंनि गोदो गोदायनि गोदो गोदायनि समाव जोंनि बर'फ्रा बे ना गुरनाय जा आइजें आयला बेफोरखौ ओ मिथिंगानि मिथिंगानि थादेरसा बेबायदिनो औवाफोरजों बानायनानै गावनो गावसोरनि आ खाइजों बानायनाय बेबायदिनो दैमा बिलोफोराव साहैनाय बा गुरहैनाय बेबायदि हुदाया जों जाउनाव दं दा बुंनो थाङोब्ला बर' उम बुंनो थाङोब्ला बर'फोरनि ना गुरनायनि जा नांगौ ओ मुवा बेफोर जाहैबाय जों गिबियाव बुंनो हायो जोंना बर'फ्रा बर' आइ जोफ्रा ना गुरनायाव ओ जेखाइ खबाइ बाहायो बर'फ्रा बर' आइजोफ्रा बिनि उनाव हौवाफोरा सेन खाखि बैफोरखौ बाहायो ओ बेखौ गाय जों औवाजों बानायनाय नु नुनो मोनो आरो दोरोङारि महरै जों गोदो गोदाय आ गोदो गोदायनि आबै आबौमोना जोंनि बैफोर जिनिसखौ माने ओ औवाजोंनो बानायबोदोंमोन दा बैफोर बै फोर बानायनाया आथिखालाव जोंनि बर' समाजाव बांद्राय गैलिया बा गोमानो गोमालांनो हमबाय बे बैफोर जिनिस खौ दा गुबुन हारिखौसो बनायनाय नुनो मोनसै समाजाव बैफोर बानायनाय खान्थि थिया बा दोरों गिना गोमालांबाय नाथाय बै बैफोर जोंनि थाखाय मोनसे दोरों गियानमोन नङा होनबा जाय जिनिसखौ जों बानायनानै औवाजों गावनि आखाइजोंनो बानायनानै जों दैमा बिलोफ्राव ओ से सेन सानाय बा खाखि सानाय बा जोंनि बर' आइजोफ्रा ना गुरनाय बै ना गुरनाय मोननायजोंनो जोंनि बर' आइजोफ्रा न'खराव जानायजों लोगोसे फालांगिसिम सोलायदोंमोन बैफोर जोंनि थाखाय थाखाय मोनसे बर' हारिनि मोनसे कालसारमोन नाथाय आथिखालाव बैफोर फोर समजों लोगोसे मुगाजों सोलायबोनो हमदों बिथाङा बेफोरनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो
ओ हो बेफोरनि बागै आं बेखौनो बुंनो सानगोन ओ दायो ओ जिहेथु समजों लोगोसे मुगायाबो सोलायबाय ओ मुगाया सोलायनाय जों लोगोसे जोंनि बर' समाजनि बर' सुबुंफोरनि जि साननाय हनाय जि जिउ खुंनायनि जि ओ गोनोखोआरि बा जिउ खुंनायनि जि आदब खायदा ओ बिसोरनि जि ए सानस्रि बेफोरबो सोलायलांनो हमदों ओ जायनि जाहोनाव दिनै ओ बर'फोराबो ओ गोनोखोआरि मुगाजों गोरोबफानानै ओ गोदान जिउ खुंनाय लामा फारसे दावगालांनो सानदों बा दोरोङारि माखासे नेमखान्थि थिफोरखौ ओ बर'फोरा ओ दिनै बावगारलांनो हमदों जायनि जाहोनाव दिनै उम बर'फोरनि जि ना हमनाय आदब खान्थि जि बा ना हमनायनि जि ओ हाबा हुखा बा ना हमनायखौ जों ओ बांसिनै नुनो मोन मोनलिया आरो बेनि गुबै जाहोननि हिसाबै आं मोनसे बाथ्राखौबो सानदों ओ बे बाथ्रायानो जाहैबाय दिनै जोंनि बर'फोरा उम ओ जाय बर'फोरा दिनै गामियाव थानायनि अनगायैबो गोब गोबां बर'फोरानो दिनै नोगोर फारसे ओ दावबायखन लांनो हमबाय गोबाङानो गोबां जौगा थाय साख्रि बाख्रि मोननानै दिनै गामिनिफ्राय नोगोर फारसे ओ दावबायलांनो हमबाय जाहोन जाहोनाव दिनै ओ गामियाव थानाय सुबुं अनजिमायाबो खमायलांनो हमबाय ओ आरो दिनै गामियाव थानाय सुबुंफोराबो ओ बेफोरबादिनो दोरोंखान्थिजों ओ दिनैबो ना हमोब्लाबो माखासे समाव ओ गामियारि सुबुंफोरनि जि गोसो जि सानस्रि ओ बा गोसोनि जि मोनदां थि बेफोराव ओ जि गोनोखोआरि ओ ओ थासारिनि जि ओ बुग्लाबनाय जि थासारि ओ बियो सिमब्रे हैनो हमदों एसेब्लाबो गोहोम खोख्लैहैदों जायनि थाखाय ओ बर' सुबुंफोरा दिनै ना हमनाय बा ना हमनायनि आदब खायदा बेफोरखौ दोरोंखान्थिफोरखौ दिनै बावगारलांनो हमबाय आरो दिनै ओ हान्था मेला बा हाथाय बाजारफोरावबो ओ दोरोंखान्थिजों ना हमाबालासिनो ओ गोबां ओ गोदान गोदान ओ फालांगियारिफोरनि हेफाजाबजों गोरलैयैनो ओ रांनि गेजेरजों सोलाय सोल' बा बायनायनि गेजेरजों दिनै नाफोरखौ जानो हायो गावनि आदार महरै बायनानै लांनो हायो ओ बेबो मोन जाहोन आरो दिनैनि गोनोखो मुगायाव ओ ओ समाबो दिनै दिनैनि मानसिफोरखौ बांद्राय बिबाङै गोनोखोआरि खान्थिजों हान्थिबाय थानायनि ओ ओ खाबुखौ होलिया बेखौबो आं सान सानो।
औ औ
ओ आं नोंथां औ
औ आं बेखौनो बुंनो सानो जे। जोंनि जे ना गुरनाय बै ना गुरनाया जोंनि थाखाय दोरों गियाननो नङा होनबा बे मुगानिफ्राय मुगासो मुगानिफ्राय मुगा सोलिबोनाय जाय दोरों गियाना जाय दोरों गियानाव जोंनि बर' समाजनि दोरों समाजनि समाजारि जिउ सान्थौआ सरजाबफानानै दं नंना नङा जाय गियाना जाय गियान मुगानि फ्राय मुगा बास्लायबोबाय दंमोन नाथाय बै मु बै धोरों गियानखौ जों दिनैनि मुगायाव जों खोमानानै लानां लानांगौ बायदि जाबोबाय नाथाय बे जोंनि हारिनि थाखाय मोजां नेरसोनथि जानाय नङा।
औ औ
बे दोरों गियानखौ जों फोथांनानै लाखिनांगोन इयुन जोलैनो जोङो बेखौ खौ फोरमायलांनांगोन बेखौ लिरथुमनानैबाबो जों दोनलांनो नांगोन जि जितु जोंनि बर' समाजाव जोंनि बर' दोरों बर' सुबुंफ्रा ओ ना गुरनायखौ गावसोरनि जिउ खुंनायाव मोनसे गोनां थार राहा महरै सायख'नानै लाबोदोंमोन जाय समाव बर'फ्रा ना गुरनाय नानै बे नुनो मोननायजों लोगोसे आबाद मावनाय मैगं थाइगं बेफोरबायदि बायदि खान्थिफोरखौ आदबफोरखौ गावसिनि जिउ खुंनाय राहायाव जे बाहायबोदोंमोन बैफोरखौ माने जों फोथांनानै लाखिनांगौ बेनिखायनो बैफोर दोरों गियान खौ जोङो जेब्लायबो फोथांनानै लाखिनांगोन बेनिखायनो आं आंंनि आंनि साननाया बेनो जोंनि साफ्रोमबो बर'फ्रा जाहाथे बैफोर दोरों गियानखौ लाखिनो थाखाय ना ना गुरनाय बा सेन बानायनाय खाखि बानायनाय जेखाइ खबाय बानायनाय बैफोर बैफोरखौ जों ओ दोरों गियानखौ लानानै जों गोदान गोनोखो मुगाजोंब्लाबो बेखौ जों ओ माने सोलोंनायजों लोगोसे बेखौ मोग मोगथां महराव दिहुनफिननो नाजानाय बे राहाखौ जों खालामनांसिगौ। दा नोंथाङा मा बुंनो सानो।
थारैनो मानो होननानै बुङोब्ला जि बर'फोरनि नाव हमनाय दोरोंखान्थि बा बर'फोरनि ना हमनायनि जे आदब खायदा बियो बर'फोरनि मोनसे हारिमुवारि बे नेरसोन ओ दा जों बे फोरनि हारिमुवारि आंगो नेरसोनखौ जों माब्लाबाबो नेवसि गारनानै ओ दोननो हाया ब्ला जोङो बेखौ माब्लाबाबो बावगारलांनो हाया मानो होननानै बुङोब्ला बिनि गेजेरजों जोंनि बर'नि ओ हारिमुवारि जिउ खुंनाय जोंनि बर'नि थांना थानायनि राहा बा बर'नि जानाय लोंनायनि बायदिसिना बर'नि जि हारिमुवारि बाथ्रा फोरा बे ना हमनाय आदब खायदानि गेजेरजों बेरखांनायखौ जों नुनो मोनो ओंखायनो जों बेखौ माब्लाबाबो थारलाय गारनानै दोननो हाया आं बेखौनो सानो बिब्दिब्ला ओ जोंनि जि दोरोङारि ना हमनायनि जि आदब खायदानि सायाव बाथ्रा रायज्लायनाय बेखौ आं बे यावनो फोजोबनो सानबाय ओ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय आंनिफ्राय औ औ दे ए